खोनादोंना आंखौ?
औ खोनादों।
औ नोंनिखौबो मोजाङैनो खोनादों।
औ दे।
औ।
दायो मा खालामगासिनो नोंथाङा?
औ आंथ' दा ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो न'आवनो।
अ जेरावबो थांथाराखै नामा?
ओहो थांथ'वाखै।
अ। ओंख्रि संबाय?
औ संबायानो।
अ मा ओंख्राय सोंदों?
जोगोनार बिजौसो नोंथां।
अ दे नोंथाङा मा बुंनो सान्दोंमोन बुंनायसाय।
अब्ला जों मानि सायाव रायलायनो नागिरदों नोंथां? माबा मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायगोन नामा?
रायज्लायजागोन नोंथां जे बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय बेफोरखौबो जोंङो सावरायनो हागोन।
औ। अब्ला नोंथाङानो बुंग्रोदो नामा बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायनि फारसे एसे बेखेवनानै होनो हागोन।
जानाय लोंनायनि सायाव जोंहा जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जानायनि बिथिङाव जोंहा गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं बायदिसिना ओंख्रि जोङो जायो। लोंनायनि बिथिं होननानै बुङोब्ला जोङो जौ बेफोरखौबो राय खांनो हायो। नङा होमबा? मानो होमबा बियो दोरोङारि मोनसे लोंग्रा मुवा। जायखौ बर'नि बांसिन न'खरावनो बेखौ जे बैसागो फोरबो फैयोब्ला बाहायनाय जायो। नङा होमबा? बेनिफ्राय जे जानाय लोंनाय बा ओंखाम ओंख्रिनि सायाव बुंनो थाङोब्ला आङो जेरै बर'नि जे गोनां गोनां ओंख्रिफोरानो जाहैबाय नारजिजों अमा ना औवा मेवाइजों अनला दाउ बेनिफ्राय नाफाम बेनिफ्राय सबाय खारि साम'जों बेफोरखौनो जोङो गुबै जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय होननानै बुंनो हायो। दा बे फोर जानाय लोंनायखौ जोङो गोदोनिफ्राय मा बायदि सोलायबोनाय नुदों जों बेनि सायावबो सावरायनो हायो नोंथां। जे गोदो गोदो गोदाय जोङो बेखौ जे जोंनि आबै आबौमोननि दिनाव माबायदि सङोमोन माबायदि बानायोमोन आरो आथिखालाव बेखौ माबायदिहै बानायो आथि खालनि जोंनि बे समाव माबायदि बानायो जों बेफोरबायदि सोलायबोनायखौ जों एसेब्लाबो नुनो मोनो। जायनि थाखाय जोङो दा जोङो संनो लायोब्ला जे नोंसोरो माबायदि सङो नाथाय जोंनि गोदोनि समाव बेबादि सङामोन। नोंसिनि बायदि जे अन अनला संनायाव अन गुन्दैखौ जे ग्रेनदार मेचिनफोराव उनोमोन उनो बाट नाथाय जोंहा गोदोहाय उवालावसो देनानै सङोमोन बेफोरबायदि जे जोंनि आबैमोनहा आइमोनहा जों बुंनायखौ जे जोङो नुनो मोनो दा बेफोरखौ नुयोब्ला जे नोजोर होयोब्ला जे गोदोनिफ्राय आथिखालसिम बेफोर दोरोङारि संनाय जानाय बेफोरखौ सोलायबोबाय होननानै आं सानो नोंथां। नोंथाङा बेनि सायाव मा बान बुंथाय होनो सानदों
ओं नोंथां अब्ला आं बेखौनो बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोब्ला आं बेखौनो बुंनो सानोदि माने जोंना बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय मा नि गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय बा दासिमबो जागासिनो जों बेखौनो बुंनो हायो जेरै जोङो दोरोङारि जानाय होनना बुङोब्लाथ' जोङो गुबैयै जानाया जोंना ओंखामानो होनना बुंनो हायो ओंखामानो जोंनि गाहाय बर'फोरनि थाखाय जाग्रा आदारा बेनि अनगायैबो जोङो बै ओंखाम बा माइरं जोंनो जोङो गोबां रोखनि माखासे मुवा फोरबो बानायना जायो जेरै फिथा सौरायाइ लारु बैफोरो बर'नि मोनसे दोरोङारि जानाय लोंनाय आरो बेजों लोगोसेनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा नाहा मैहा हाग्रा बारि फोराव थांनानै बै हाग्रानिफ्राय जिब जुनार लाबो फोनानै ना हमनानै दैयाव साम' खननानै बैफोरखौ लाबोनानै हांना जाफैयो संना जायो एवफ्रामनानै जायो सावनानै जायो जों बैफोरबायदि रोखोमै बायदि मुवाफोर बाहायनानै संना जानायखौ जों नुनो मोनबोदों
औ नुनो मोनो नोंथां
गैबो बर'फोरा एम्फौ एनला जानायावबो खम नङा जेरै सिंख ाखावरि गांजेमा एम्फौ लाथा खुसेेंग्रा गुमा बैफोर एम्फौ जानायखौबो जोङो खम नुवाखै गोदोनिफ्रायनो जाबोगासि आरो बेबायदिनो मैगं थाइगंफोर होनोब्ला जोङो खाथिनि न'नि बारिफ्रावनो बा एसे खाथिनि हाग्राफ्रावनो थांनानै दै जिंफ्रावनो थांनानै बैनिफ्राय माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगंफोरखौ बुथुमनानै लाबोनायखौ जों जानायखौ नुनो मोनो जेरै दिंखि थिया खाथि गोलदाब थाराइ बायदि बायदि बैफोर गोथां मैगं फोरखौ लाबायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसेनो जेरै माजों संब्ला माजों गोथाव जायो बैफोरखौ संग्रा बर' आइजोफ्राबो साबसिनैनो मिथिखागौ जेरै सबायजों दाउ सबाय साम' अनला दाउ अनला मेवाइ नाफाम बाथोन नाफामजों थास स बिसं बैफोर कम्बिनेसनखौ बर' आइजोफोरा मोजाङैनो मोनथिबोखायो बेजों लोगोसेनो आरो जोंनाव जानाय लोंनाय होनोब्ला बै बैसागुनि सैथ्र दाननि जोबथि सानाव जों जायो जेरै गोखा गोखै बैफोरखौबो लाबोनो हायो जेरै गोखा गोखैखौ जौ से सेनिबो बांसिन मिथि थिंगानिनिफ्रायनो मोननाय जेरै बिफां बिलाइ रोदा बिबार बैफोरबायदि मुवाखौ बुथुमनानै जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो जानाय लोंनायनि सायावबो माखासे फोथायनायफोर जों नुनो मोनो जेरै नारजि अरगारनाय नारजि जायोब्ला सासे न'खराव मोनसे न'खरावबा सोरबा आलासि फैयोब्ला बै आलासिनो नारजि संनानै जाहो हरनो नाङा सोमोन्दो नागारलायो होननाय बैफोरबायदि फोथायनाय जों नुनो मोनो आरो थिग बेबायदिनो सासे सुबुङा थैनानै थाङोब्ला बैनि गोथै सहखौ गारहैखांनानै फैनायनि उनाव नारजि अरगा फैयो बा नारजि जाफैयो बैफोर गोबां फोथायनायफोर जों नुनो मोनो माखासे जाग्रा आदारनिफ्रायबो आरो बिदिनो जोग्लावरि उसुमैफोरखौ दाउजों बिदै रोसि सि फुदुंनानै लोङोब्ला बा जायोब्ला देहायाव लोमजानाय मोननाय बा
नंगौ नोंथां
बैफोरो खारो होननानै जों फोथायो नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नाथाय नोंथांनि जे बानबुंथाय होलांनायाव आङो जोंनि ओनसोल आरो नोंसोरनि नोंथांमोननि ओनसोलनि मोनसे गोरोन्थिखौ बा गोरोन्थि नङा बियो माने गोरोबलायैखौ नुनो मोनदों जे बैसागो बोथोर बैसागो बो बोथोराव जे सैत्र दाननि जोबथा अक्ट'आव नोंथाङा बुंदोंमोन जे गोखा गोखै जानाय नाथाय बेखौ जोंनि ओनसोलाव जोङो बैसाग दाननि स्निथि खालारावसो जोङो साथिथि मुङै बेखौ बाहायनाय जायो बा जोङो गोखा गोखै बायदिसिना खांनानै जोङो जौसेनिबो बांसिन मैगंफोरखौ लगायनानै जायो मानो होनोब्ला बैसागनि बैसागखौ जोङो स्नि दिन फालियो स्नि दिन फालिनायनि उनाव जोङो जे स्नि दिनाव जे गोखा गोखै जायखौ बुंदों सात तिथि जे बेखौ जोङो स्नि दिनाव जायो आरो गोबां रोखोमनि मैगं मैला जे हाग्रायाव मोननाय गासैबो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै जोंथिं थिं जायो नोंथां बेनिफ्राय फ्राय आरो बेखौबो लानानै मोनसे फोथायनाय दं जि जे बैसागनि स्नि दिननि उनाव जे स्निथि दिनाव जे गोखा गोखैखौ जायोब्ला जे मोदोमनि सानाय सुनाय मोदोमाव जानाय बेरामफोरा बोसोरसेनि थाखाय स्रां खारगोन आरो देहाखौ जोङो गोग्गो खालामनानै जे जोङो बर' सुबुं हिसाबै जे आबादनि सायाव सोनारनानै जाग्रा बर' हारि हिसाबै जे देहाखौ गोग्गोयै लाखिनानै जे आबादखौ जोङो फिन मोजाङै जुरिफिननानै जों जों जोङो माने आबादखौ मोजाङै मावनो हायो होननानै जे गाहाम देहा लाखिनाय बेखौ फोथायो आरो बेजों लोगोसे गासैबो जे जानाय मोदोमनि बेमार आजार बेफोरो खारथों बेखौ होननानै फोथायो नोंथां
औ नोंथां बेफोर जानाया माने ओनसोल लायो ओनसोल जोङो गोबां आलादा आलादा रोखोमनि नुनो मोनो औ थिग बेबादिनो जेरै नाफाम ओ संनाय बा नाफाम देनाय बैफोरबो माखासे जायगा लायै जायगा गोबां आलादा आलादा नुनो मोनो बेबादिनो जोंनि आरो जानाय लोंनाय होनना अब्ला सिगां समाव जोङो बांसिन म सिख्लाफोर बा मोदोमनाय बैफोरखौ बांसिन बाहाय होनाय नुनो मोनो
बाहायनाय जायामोन औ
बेफोरनि अनगायै जोङो बांसिन जेरै मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जेरै जोग्लावरि दुन्दिया माइसुन्द्रि नोरसिं
ओव मगा दुन्दिया बेफोरखौ औ
बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन बिनिखायनो जोंबो हागोनदि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोब्ला बैहाय बर' आइजोफोरा गोबां आखा फाखा होननानैबो जों बुंनो हायो हायो
औ नोंगौ नोंथां
अब्ला जों बेखौनो बुंनो हायो माने आरो बैफोर मैगं थाइगं खानाय समावबो जोङो माखासे खुगा मेथाइ खुगा खुगा सोलिबोनाय बेफोर मेथाइखौबो जोङो खोनानो मोनोमोन बैफोर जेरै नाफोर लाय नायाव बुंनो हायो माखासे मेथाइफोर दङ खुगा खुगा नों आं ओव
ना गुरनायनि मेथाइ मैगं खानायनि मेथाइ थाइ गोबां दङ जोंहा जे बेफोरो जोंनि मिथिंगाजोंनो सोमोन्दो गोनां मेथाइ फोर जे जोंनि खुगा खुगा सोलिबोनाय बेफोर खुगा मे होथाया जोंनि मावनाय दांनायनि गेजेरजोंनो रिफिखांजोबदों आरो
औ अब्ला समाबो जाबाय नोंथां
औ नोंथां गोजोन्थों
गोजोन्थों